हेलौ औ नोंथां खोनादों
हेल' औ औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों आङो
अ नोंथां दिनै मोनसे सावरायनो थाखाय हरनाय जादोंमोन आरो नोंथांनो। अ बे आयदायानो जाहैबाय जोंहा ससियेल मिडिया बा ससियेल मिडियाखौ आथिखालाव माबायदि सुबुंफोरा बाहायदों बा ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोङो माबायदि जाफुंसार जानो हादों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों सुबुं माहारिनि गेजेराव आथिखालाव माबायदि नुनो मोनो बा माबायदि सोलिगासिनो दं मोजां आरो गाज्रिनि सायाव जों दिनै सावरायगोन नोंथां।
अ अ जागोन दे नोंथां।
आं बुंग्रोनोसै होमबाना एसे नोंथां।
जायो दे नोंथां।
औ नोंथां। गोदोनि समाव जों ससियेल मिडिया होनोब्ला एसेबां मिथिनाय जायामोन गोदो गोदायनि सुबुंफोरा ससियेल मिडिया मा होनोब्ला सोङोब्लाबो मिथिनाय जाया बा मिथिनो मोननाय जोङा मिथिनो मोननाय जाया माने बा मिथिनो मोना। मा ससियेल मिडिया बिलाय बिदिसो होननानै सोंगोन माने आबै आबौमोननाव सोङोब्लाथाय जोङो।
औ।
गोदो जेरैबायदिमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो माखासे गोबां खना खनला माबा मोनसे जायोब्लाबो जों‌ मिथिनो मोनामोन आथिखालाव जे बै फोरबायदि जेंना बा आथिखालाव माबाफोर गुबुन जायगायाव माबाफोर जेंना जायोब्ला माबा मोनसे गाज्रि थासारि सोमजियोब्ला बेफोरखौ जोङो लोगो लोगोनो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोङो नुनो मोनो बा जों लोगो लोगोनो ससियेल मिडिया फोरमायना होयोब्ला गासै सुबुं माहारिफोरा नुनानै बा बुजिनो हायोबा बिनि जाथायनि नि सायाव माने बिजिरनोबो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आजखालि माने गोदोनि समाव बैफोरबायदि थायोमोनब्ला गोदोनि समाव मा मा जाबोनाय मा मा जोंनि बर'नि गेजेराव सोरबायदि सुबुङा गोमालांखो सोरबायदि सुबुङा मा मा जालांखो बैफोरबायदि ससियेल मिडिया गोदोनि समाव ओरैबायदि थायोमोनब्ला गोदोनि समनि जाथायफोरखौबो जोङो जारिमिन हिसाबै जों लिरनानै दोनलांनो हागौमोन बा जोङो बयबो सुबुं फोरा मिथिगौमोन दा जे आथिखालाव जेरैबायदि जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो थाब थाबनो खौरांफोरखौ जों बुथुमनो मोनो। आदिखालावथ' मैया दाख निफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनागासिनो दं ससियेल मिडियायाव बेफोरनि बायदि गोदोनि सम समावबो मिथियोब्ला माखासे जेंनाफोरखौ जों थाब थाबैनो मावफुंनानै होनो हागौमोन आरो आथिखालाव माने जोंनि जेंना बा जोंनि बर'नि गेजेरावनो जेंना बेफोर जेंनाखौ लोगो लोगो जोङो खौरां बिजों बा जों माखासे ससियेल मिडिया बा फेसबुकफोराव होयोब्ला जों बै फोरनि जेंनानि सायाव जों साफ्रोमबो सुबुंफ्रा गोबां माने बिनि सायाव माने बिबुंथि होगोन बा गोबां बा बाथ्रा बायदि बायदि खोथा बुंनानै माखासे जेंनाफोरखौ फोजोबनो हागोन बा जेंनाफोरखौ फोजोबनो स्रां होयो आरो गोदोनि आरो दानि ससियेल मिडिया गोबां फाराग दं होननानै आं सानो नोंथां गोदोनि समाव आबौ आबैमोन बा आदै मादैमोना गोदोनि समाव ससियेल मिडियाखौ बाहायनो रोङामोन। जायनि जाहोनाव माखासे हाबा मावनाय माखासे खामानि मावनायफोरखौ दिनथिनो हायामोन आथिखालाव माखासे नों जेरै ओंखाम जानाय नों जेरै मा खामानि मावदों नों मा सोरखौ फोरोंगासिनो दं नों मा सोरखौ सोलोंथाइ होगासिनो दं बैफोरखौ ससियेल मेडियानि गेजेरजों जों देखायनानै गावनि रोंगौथिखौबो जों देखायनो हायो। नाथाय जोङो बेखौबो बुंनांगोन ससियेल मेडिया बाहायदों होननानै जों माखासे गाज्रि बिथिंखौ देखायोब्ला जोंनि समाजा मोजां जानाय नङा जोंनि समाजा गाहाय थाखोयाव मोनफैगोन बा जोङो बेफोरखौ जोङो मोनसे फोसाबनो थाखाय बा जोंखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोङो बर' समाज बा जोंनि हालाम बा जोंनि ओन सोलफोरखौ जोङो मोजां खालामनो थाखाय बा जों गिबियाव ससियेल मिडियाखौ मोजां बाहायनांगोन। मोजां बिथिंनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियाखौ लाङोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बा जोंनि बयनिबो थाखायबो मोजां होननानै आं सानो। नोंथांनि साननाय मथेब्ला बा बिनि गेजेरजों नोंथाङा आंनोबो माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ नोंथाङाथ' माखासे बाथ्राखौ बुंलांजोबबाय ओ ससियेल मेडिया ससियेल मिडियाया ओ आं सानोदि ओरैबायदि मोनसे प्लेटफर्म जायनि थाखाय जोङो ओ मोजां बाहायनो रोङोब्ला मो जोङो मोजां फिथाइ मोनो आरो गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रि फिथाइ मोनो आं बेखौ सानो आरो नोंगौ सैथो ओ ससियेल मिडियाया दानि जुगाव ओ खोब गोनांथि जानानै फैबाय। जेराव जोङो ससियेल मिडियानि जोहै ओ दाब दाब जायगायाव एबा गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे
औ हेलौ' अ हेलौ'
ओ जेंना गेजेरखौ खोनादों ना औ औ खोनादों ना नोंथां
खोनादों दे बुंलांबाय था नोंथां खोनादों खोनादों।
ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दानि जुगाव ओ जेन'बा ओ माखासे ओ गुबुन गुबुन जायगायाव जानाय जाथायफोर निउस ओ मानिबा खौरां बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो गोरलैयैनो। गोदोनि दिनाव ओ बेफोरो गैयामोन आरो ओ जायनि जाहोनाव जोङो ब बा जायगायाव जानाय जाथायफोरखौ जों ओ ओम बारा मिथिनो मोननाय जायामोन ओ मिथियोमोनब्लाबो जोङो ओ थाब थाब
मोनसे जों मिथिनो मोननाय जायोमोन दानि जुगाव जोङो बबेबा जायगायाव माबा मोनसे जाथाय जायोब्ला। ससेल मेडियायाव जों निउसाव नुनो हायो आरो बेनि जोङो दानि जुगाव माखासे गोबां आरजिनो हायो। ओ मोजां मोजां कनटेन्ट ओ लाबोनानै जोङो सासे मोजां कनटेन्ट क्रियेटर जानानै जोङो ओ बेनिफ्राय ओ मोजां मोजां भिडिय' बानायनानै जोङो रां आरजिनानै ओ जोङो ओ ससियेल मिडियानिफ्राय ओ रांखौ खामायनो हायो आरो। आं बुंनो खौ ओ फाय माखासे लाइमोनफोर जे बिसोरो ओ गोनांनि बारा बाहायोब्ला ओ जेनेबा बेफोर बिसिनि फरायनाय बेफोरो खम जालांगोन होननानै आं सानो आरो जेरै ओ स्कुल आव फरायबाय थानाय सासे गथ'आ ओ मोनसे बाइल नायनानै ओ मा गुबनि भिडअ इनस्ताग्राम बिखौ फेसबुक इनस्ताग्रामफोरा ओ रिलस बायदिसिना बेफोरखौ नायबाय थायोब्ला ओ फरायनायाव गोसो होनो हाया जायो आरो जायनि जाहोनाव फराय नियाव जेंना नुजागोन होननानै आं सानो आरो बेनिखायनो जोंनि बिमा बिफाफोरा ससियेल मिडिया खौ ओ फरायसा समाव बाहाय होनाया ओ गोनांथि नङा होननानै आं सानो आरो आरो बेजों लोगोसे आं बुंबावनो सानोदि ओ ससियेल मिेडियाखौ ओ ओरै ओ बायदि सुबुङा बाहायनांगौदे जे माखासे ओ जो जे गावनि टेलेन्ट एबा ओ गावनि स्किल बेफोरखौ जे ओ गुबुन सुबुंफोरनो सासे ओ राफोद ओ कन्टेन्ट क्रियेटर जानानै फोरमायनो हायो एबा गुबुननिफ्राय ओ मोजां मोजां खौरां होनानै सासे ओ नि मोनसे निउस बानायनानै फोसावनो हायो बैफोरबादि सुबुंफोरा जाहाथे ओ मोजाङै मोजां कन्थेन लाबोनानै मोजाङै मोजां भिडिअ बानायोबब्ला बिथाङा रांखावरि आरजिनायजों लोगोसे जोंनि बे ओ ओ सुबुंफोरनो मोजां मोजां खौरां होनो हागोन होननानै आं सानो आरो बेजों लोगोसे आं नुबावदों ओ दि दानि जुगाव गोबां ओ सु सुबुंफोरानो नंबां जाबां ओ रिल्स ओ बानायलाबायनाय ओ माखासे मान हानिफोरखौ सानालासिनो ओ गुबुन गुबुन हामा ड्रेस गाननानै भिडिअ बानाय बैफोरखौ ससियेल मिडियायाव आपल'ड खालामनाय बेफोरखौ आं नुनो मोन्दोंदि जे बेफोरखौ आपल'ड खालामा ओमब्ला जिनो मोजां मोजां ओ गाननानै जेनबा ओ एसे मान सनमान बेफोरखौ लाखिनानै मोजाङै भिडिअ बानायनानै मोजां कन्टेन्ट बानायनानै जाहाथे भिदिअ खौ हंगारो बेफोरबायदि खालामोब्ला जोङो ससियेल मेडियाखौ मोजाङै बाहायनो हागोन होननानै आं सानो आरो। दा आङो नोंथांनाव ओ सोंथि सोंनो लुबैदोंदि जे फरायसा समाव गो बां रोखोमै ससियेल मिडिया बाहायोब्ला सासे फरायसाया इयुनाव सासे ओ मो मोजां फरायसा जाफुंसार महरै जाहैगोन ना ससियेल मिडिया बाहायनानैनो बियो सासे ओ मोजां फरायसा जागोन नोंथाङा मा होननानै सानो
औ नंगौ जों जुदि ससियेल मिडियायाव फरायफुबाय थानाय फरायसाफोरा गोसो होनानै थाबाय थायोब्ला फरायनायनि बेलायाव बिथांमोना बा फरायसाफोरा गोबां माने रोंनाय नङाबा जोङो फरायनायनि फारसे माने जेसेबां गियान मोननांगौ बै गियानफोरखौ मोनजोबनाय नङा। माखासे जेरै जोङो फरायनाय सम बा सोलोंथाइ लानाय सम गियान लानाय थानाय समाव जों एसेबां नांगौनि बारा माने ससियेल मिेडियाखौ बाहायबाय थायोब्ला बा ससियेल मिडियायाव बा फेसबुक आव माखासे इन्सटाग्राम माखासे इउटुब बिफोराव जों जुदि नांथाबनानै थाबाय थायोब्ला फरायनाय समावनो बियो इयुनाव माने एसेबां माने रोंनांगौमोन रोंहैनाय नङा इयुनाव माने बेखार बायदि जाहैगोन। बेनिखायनो आं सानो माने जोङो ससियेल मेडिया नांथाबनायजों लोगोसे जोङो फरायनायावबो गोसो होनांगौ फरायनाय बिथिंखौ बा सोलोंथाइ बिथिंखौ मोजाङै लांनो थाखाय जों नाजानांगोन मानो होनोब्ला जोङो थांनायनि थानायनि गुबै राहायाबो सोलोंथाइया गुबै माने जोंनो सोलोंथाइखौ नांथारगौ थांनानै थानायाव जुदि जों माखासे बिजाब फरायनायनि गेजेरजों जों माखासे मिथियै बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनो। बिनि गेजेरजों जोङो ससियेल मिडियायाव माखासे नों जुदि रोंनायफोरखौ जों फोसावनोबो हायो। बिनिखायनो आं सानो फरायसाफोरखौ ससियेल मिडियायावथ' गोबां जाय सुबुङा मोजां बाहायनो रोङो गोबां फैसाबो आरजिनो हायो आं बेखौ सानो माखा से गाज्रि लामाजों नङा मोजां लामाजों फैसाफोरखौ आरजिनांगौ ससियेल मेडियायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों माखासे गोबां नामफोरखौ मुख माने मुंदांखा खालामनोबो लानो हायो नोंनि मोजां खामानि मावनायजों जों बा जोङो गाज्रि खामानि मावनायजों जों मुंदां खा खालामनाया मोजां नङा जेब्लाबो जों मोजां खामानि माव मावनानै जेब्लाबो जोंनि रोंगौथिखौ जों नि गेजेरजों देखायनानै मुं लाखिनाया जोंनि थाखाय मोजां बा जोङो इयुन समाव जोंनि जोंनि थाखायनो मोजां इयुन समाव जोंनि थाखाय लामाबो थायो जुदि जोंहा गाज्रि हाबा मावनानै समाजनि गेजेराव जों गाज्रि मुं दिन्थिनानै लायोब्ला नोंहा इयुन समाव नोंहा लामा गैया जायो। नोंङा गुबुन बायदिसिना सुबुंफोरजों नङा गुबुनफोरजों नोङो सोंखारि जागोन गाज्रि बुंजागोन जे जोङो ससियेल मेडियाखौ जों मोजां बाहायोब्लाथाय जोंनि थाखाय खोब मोजां आं बुंगोन फरायसा लाइमोनफोर बा जोंनि लाइमोनफोरा माखासे ससियेल मिडियायाव मुखुब नांथाबो नांथाबनायनि गेजेरजों जों सोलोंथाइ बिथिंखौबो गोसो होनांगोन फरायनायखौ जों गोसो होनांगोन। अब्लाना जों माखासे बिथिंफोरखौ जों मावनो हागोन। जेरै जों आथिखालावथ' नोंथां अब्लाथ' दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै खोमा।
औ जागोन दे नोंथां।
औ।